हेलौ औ औ औ खोना औ खोनादों नोंथां औ औ नोंथाङा मा खालामदों नोंथां?
आं ओरैनो दंथ'यो
अ अ नोंथांजों आं आबादनि सोमोन्दै सावरायनो सानदोंमोन नोंथां।
औ सावरायजागोन दे।
औ अ नोंथाङा एसे फोरमायग्रोनो हागोन ना आबादनि बागै
आबादनि बागैथ'
जोंथ' गामियारिफोरा बयबो आबादखौथ' मावखायो। बेनिफ्राय जोङो आबादा जाहैबाय जोंनि सानफ्रोमबो जानाय आदार बेखौनो बुं जायो जेरै मैगं थाइगंनिफ्राय लानानै जोङो माइ माइरं बेसिम जोङो आबाद मावनानै गामियाव बेफोरखौ जानाय जायो।
औ औ
माने जोङो माइ आबादखौ बुङोब्ला दाथ' दैज्लां बोथोर दैज्लां बोथोराव जोङो माइखौ गायनाय जायो। बेनिफ्राय खायसे गुबुन जायगाफोराव गोजां बोथोरावबो माइखौ गायो गोजां बो थोरनिबो माइ दङ। बेनिफ्राय आं नुनायावथ' जों गोजां बोथोरनि माइ खौ गायफेराखै जों गरमनिखौनो दैज्लांनि माइखौनो जों गायो आरोना।
औ
बेनिफ्राय माइ गायनाया जाहैबाय जोङो ओ एप्रिलनिफ्राय जोङो एसे जागायजेनो आरोना माने बैसागो दाननिफ्राय बैसागोनि बैसागुखौ जोङो गाजा गोमजायै जाखांनानै बेनि उनाव जोङो जेब्ला अखा हायो होनबा एसे हाखौ एवनायनि स्थारट खालामो आरो गोदोथ' मोसौ जोंनो हालौवोमोन ट्रेक्टर बेबायदि नुनो मोनाखैमोन नाथाय दानि दुब्लिफोर जाहैबाय ओरैबायदि माने ट्रेक्टर बाहायनायखौ नुबाय गासिबो माने टे टेक्टरजोंनो हालेवजोबो आरो ना
औ
ट्रेक्टरजों हालेवनाया माने एसे समावनो एसे खम समावनो गोबां हाखौ एवनोबो हायो। गोदोहाय जाहैबाय हालवजों आम हालेवनाय नांगोलजों एसे एसे टाइम गोबां लायोमोन आरो ना दब्लायसे एवखांनायावनो गोबां बिदि सम लायोमोन आरो बेनिफ्राय दाथ' आरो से घन्टा टाइम फोरावनो गोबां हाखौ माने एव- एवो आरो ना ट्रेक्टरजों बेबायदि आरो बेनिफ्राय जोङो -' हाफोरखौ जोङो मोजाङै एवनानै लानानै बेनिफ्राय ओ दै दैखौ सोनाय जायो हाग्राफ्रा जाहाथे थैनायनि थाखाय। बेबायदिनो आलि दाननायनिफ्राय लानानै हाग्रा -बंग्रा थैनायनि बेफोरखौ नायनानै जोङो गासैखौबो रेडि खालामनानै जों खोथिखौ फोनाय जायो बेनिफ्राय खोथिया जेब्ला फुजाथाव जागोन गोजौ जागोन नायनानै जोङो दुब्लिखौ जोङो माइ गाय- गायगोन दुब्लिखौ हालेवनानै लाबोनाय जायो मोजाङै। फोमोननानै लायो बेखौ बेनिफ्राय नांगौसेबां दैखौ सोनानै दोननाय जायो दैनिबो जोबोद गोनांथि जोंनाव माइ गायनायाव दै गैयाबा जों माइखौ गायनो हाया हाया रानखावोबा जों बेयाव माब्लाबा माइ गायनो हाया बेनिफ्राय जोंना सुबिदा थानांगौ दंग'फोरबो जों जेरै - अ दधुब्लि गामनि दुब्लिफोराव जोङो दंग' फिसा फिसाखौबो नुनो मोन्दों जों गामियावबो दं बेबायदि। दंग'आ बेनिफ्राय दै बोहैबाय थायो बेयाव बे दंग'निफ्राय दब्लि थि नाला खालामनानै लानानै गथा औवा फोर खा औवाफोर सिङाव हा सिङाव सोनानै लायो मानसिफ्रा बेनिफ्राय दैया थाङो आरो ना बे ओफ्राय दुब्लियाव दैखौ माने लांनाय जायो आलि खोथे- खोथे बेबायदिनो बेबायदि जोङो रेडि खालामनानै माइ खौ गायनाय जायो बेनिफ्राय नोंथाङा बेसे बुंथिजागोन।
औ जों जोंनियावथ' आबादखौ गोबां रोखोमनि मावो आरो नोंथां ओ
माइ आबादा मेनसिन आरो नोंथां बांसिन। माइ आबादखौ जोङो बांसिन मावनाय जायो आरो जोंनिथिंजा माइ आबादखौ मावनाय जायो दैज्लाङाव। आरो गोजां बोथोराव जोंनिखैजा मेसें बोथोराव जोंनिखैजा
उम।
बेसर आबादखौ मावनाय जायो आरो बांसिन नोंथां।
उ
खोनादों न नोंथां?
औ खोनादों बुं बुंबाय था।
ओ बिदिनो दै लदों नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनि खैजाबो जोंनि खैजाबो दैज्लां बोथोराव माइखौ बिदिनो आबाद मावनाय जायो आरो नोंथां। आरो बेसर आबादखौ जोंनिथिं दा माइ हाखांनायनि उनाव जेब्ला मेसें बोथोर जायो अब्ला टेक्टरजों हालेवनानै लाग्रोयो आरो नोंथां टेक्टरजों हाखौ मोजाङै फोमोननानै गोदोथ' मोसौजों हालेवोमोन नालाय दानि दानि दिनावथ' बांसिन ट्रेक्टरजोंनो हालेवनाय जायो आरो नों ओम हालेवनानै ओमफ्राय बेनि उनाव हाखौ मोजाङै फोमोनबाय खेबनै खेबथामसो हालेवनो होखांनायनि उनाव बेसरखौ मोजां बेसरनि मोजां जोलैखौ नागिरनानै बेसरखौ फैनाय जायो आरो नोंथां ओमफ्राय बिदि बेसोरखौ फोनायनि उनाव बिदिनो साननैसो थानानै एसे एसे एसे देरबाथाय बिफाङा अब्ला बेयाव एम्फौ जाहाथे बानो हाया एम्फौ जायो नालाय आजिखालिथ बांसिन बुस्थुआवनो एम्फौ जायो बेयाव बेलेग मुलि एम्फौ जायैनि मुलि होनाय जायो आरो नोंथां। ओमफ्राय मुलि होनानै ओमफ्राय बिदिनो साननिस थानानै आरो हासार होनाय जायो आरो नोंथां जाहाथे बिफाङा मोजाङै देरथों होननानै आरो नोंथां ओमफ्राय बिदिनो साननैसो थानानै आरो आरो बिदिनो मुलि होबावनाय जायो आरो आरो मुलि होखांनायनि उनाव जुदि दंफाङआ मोजां जायोबा एख' होनाय जाला आरो नोंथां बिदिनो एसे अखाबो नांगौ जायो आरो नोंथां बेयाव अखाखौ एसे देरनाय टाइमाव नांगौ जायो बेनि उनाव गोबां दिननि उनाव बियो जाबाथाय बियो फिथाइ थाइबाय फिथाइ थायखांनायनि उनाव साननै साननानै बियो राबाय आरो राबाथाय बिखौ जोङो फुनानै बेखौ फुनानै जोङो मारान होनाय जायो आरो दा आजिखालिथ' बांसिन मेसिन आरो नङाबा ट्रेक्टरजों माराननो मारान होनाय जायो आरो नोंथां ओमफ्राय बिदिनो मारोन होखांनानै नआव लाबोनाय जायो आरो ओमफ्राय न'आव लाबोखांनायनि उनाव बिदिनो फोराननाय जायो फोराननाय जानानै आरो बेखौ बेसरखौ फानोब्ला गोबां रांबो खामायनो हायो आरो नोंथां बिदिनो जानो थाखायबो जानायाव थावबो दिहुन जायो नालाय नोंथां ओमफ्राय गोबां बेसरनि दामाथ' गोबांना नोंथां आरो जोंनि फिन्जा मेसें बो लाइ लाफा बिदिनो गोजां बोथोराव मुला ओमफ्राय आलु बिलाहि बेफोरखौ आबाद मावनाय जायो आरो नोंथां आरो दैज्लाङाव जोंनियाव दा खांख्रिखला खांख्रि ला भेन्दि मैथा लेस्रा इखो बांसिन मावनाय जायो आरो नोंथां
उम
अ नोंसोरनिखाय माखौ बांसिन मावनाय जायो नोंथां
जोंनिथिंबो नोंथाङा जेरै बुंदों बेफोरबायदिनो एखे जायो
औ
ओमफ्राय जोंङो जोंथ बारि गावबाागाव बारिफोराव जोङो मेसें बो थोराव जों ओरैबायदि बेयाव बायदिसिना मैगं गायनानै जानाय जायो
औ
बेनिफ्राय जोंङो दुब्लि दुब्लियावबो जोंङो मेसेङाव दै थाया नालाय बेहाय जों बेयाव गोरान खेथिखौ मावनाय जायो आरोना जों दुब्लि बारिफ्रावबो जोङो न' खाथिनि दुब्लिफोराव जेनेबा सुबिदाखौ नायनानै बेयाव जों जोगोनार आलु गायनायखौ नुयो जोगोनार आरो बेनिफ्राय फान्थाव बेफोरबायदि बान्दा कबि फुल कबि बेफोरबायदि गायनायखौ नुनो मोनो आरो ना
औ औ
बेनिफ्रायो। बेसर नोंथां बुंनाय बायदि बेसरखौबो फोनाय जायो आजि खालि बेसर खौ खेथि खालामनानै न'आवबो बाहायनाय जायो नालाय जों। सानफ्रामबो थाव जानायनि थाखाय बेसरखौ नांगौ जायो।
औ औ।
औ। बेनिफ्राय आलु आलुखौबो जोङो बेबायदिनो हाखौ मोजाङै एवनानै लानानै गोरान जायगायाव गायनाय जायो। बेनिफ्राय हाखौ एवनानै लानानै टक्टरजोंसो एवखायो आजिखालि बेनिफ्राय हाखौ आलि आलि खालामनानै लाग्रोयो बेनिफ्राय आलु दरसे दरसे बेबायदि होनानै मोजाङै फबनाय जायो आरोना। बेनिफ्रायो बेनिफ्राय आरो बेनि सायावनो खायसे खायसेफोरा अ आलुजों लोगोसे दुन्दियाफोरबो होफानायखौ नुनो मोनदों जोङो खायसे मानसिफ्रा आरो बेबायदि बेनिफ्राय दुन्दियाखौ जोङोबो खेथिबो खालामनाय जायो एक्सट्राहाय बिदि ओमफाय न'आव जानो थाखाय एसे बेफोरबायदि फोनाय जायो बेनिफ्राय आरो रांखावरि आरजिनो थाखायबो दब्लाय दब्लाय दुब्लिफोराव गोबां खेथि खालामनानै मानसिफोरा माने बेनिखौ फाननानै ओरैबायदि रां मोनो आरोना
औ
बेबायदि बेनिफ्रायो लाइफोरखौ जोङो फाननोबो बाजारफोराव फाननोबो जोङो दिहुननाय जायो गोबां फोनानै बिनि ओमफ्राय आरो ओ न'फोरावथ' जानो नांखागौ नालाय न' फोरनि थाखायबो खेथिखौ खालामनाय जायो आरोना बेनि बिनिफ्रायथ' आरो बेलाथि बेलाथिफोरा टमेट' बेफोरखौबो ओ न'आवबो जायो बेनिफ्राय आरो फाननोबो खेथिखौ खालामनाय जायो बेनिफ्राय बानलु बानलुफोराबो ओरैबायदि माने सानफ्रामबो जोंनो जिउआव नांबाय थागौ जानाय लोंनायनि थाखाय बेफोरखौबो मानसि फोरा जोंना बानलुआ खैथाबा जादनि थायो जेरै बानलु बोरदोन बानलु सिब्र' बानलु मोजां बिदि आरोना जों मा मा होनो आं बेफोरखौ गासिबो आय दिया गैया बेनिफ्राय जिखिनि मिथियो बेखौ होनबाय। बेनिफ्राय बेखौबो मानसिफ्रा बेबायदिनो दुब्लि बारिफोराव बा गावबा गाव बारियाव बेबायदि फोनानै जोथोन खालामनानै फिथाइखौ दहुननाय जायो आरोना।
औ औ
आंनि मिथिनायाव बेसे मानो नोंथाङा एसे फोरमायजाबावगोन माबाफोर मिथिगौबा।
औ जोंनिखिजाबो बिदिनो बानलु सिब्र' इदिनो बानलुफोरबो माबानाय जायो आरो गायनाय जायो आरो नोंथां।
उम
आरो बेफोरखौ फाननानै रां रांबो आरजिनो हायो आरो नोंथां
उम
औ आरो जोंनिखै इदिनो बांसिन आलु आरो बान्दा कबि फुल कबि बेफोरखौ मावनाय जायो आलु बानलुफोरखौ मावनाय जायो ओमफाय आरो लाइ लाफाखौ गोजां बोथोराव माबानो गायनाय जायो आरो।
उम उम
नोंथांनि न'आव दा मा मा मा मा मा मैगं थाइगं दं नोंथां?
जोंनियावथ' दा दाथ' आङो न'आव गैथ'वा आं बेलेगावसो दंखायो बेखायनो आं मिन्थिया माने।
औ औ।
औ‌ आं माने बेलेगावसो थायो नालाय आं न'आव थाङाखै माने बिराद गोबाव जाबाय बे थाखायनो। नोंथां जोंना समाबो जाबाय नामा।
औ नोंथाङा अ' जाबाय नोंथांजों राय्लायनानै अ मिथियै बाथ्राखौ मिथिनो मोननानै गोजोननाय मोन्दों नोंथां।
औ गोजोन्थों।
औ औ।